खोनादोंना नोंथां औ औ ओ बे स समावहाय आं नोंथांजों जोङो सोलोंथाइनि बा गुदि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोजौ सोलोंथाइसिम जोङो ओ गथ'फोरखौहाय बा फरायसाफोरखौहाय जों मा बायदिहाय सोलोंथाइ होनाया मोजां बा जोंनि न'खरनि बिमा बिफा एबा ओ बिगोमा आरो लोगोसे जे फरायसालि आरो फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोरजों फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ माबायदिहाय जोङो गोगो सोलोंथाइ बा गुन गोनांथाइ गुन गोनां सोल सोलोंथाइ होनो हायो बिनि सायाव सावरायनो होननानै आं सानबाय बा आखायाव लादों नोंथांजों एसे बेखौनो सावरायनो होननानै सानदों। ओ बिदिनो नोंथाङा औ एसे फोरमायनानै होग्रोदो
औ सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्लाथ' जोङो सासे ओ उन्दै गथ' गुदि सोलोंथाइ होनो होननानै बुङोब्लाथ' गिबियावनो जोङो गिबि सोलोंथाइखौ सासे गथ'नो न'आवनो न' बिमा बिफा बिमा बिफायानो होग्रोनाया मोजां आरोना जेरैहाय जोङो गिबियावनो गिबि सोलोंथाइ बा फोरोंगिरि ओ सोलोंथाइखौथ' जों न'आवनो लागोन गोरनाय जाखायोना आरो फोरोंगिरि औ बिमाखौनो फोरोंगिरि होननानै
फोरोंगिरि हिसाबै बिमायानो जायो।
बिमायानो जाहैयो आरो गिबियावनो बिमायानो जोंना गिबि सोलोंथाइनि फोरोंगिरि महरै जाग्रोखायो नालाय ओ बिदिनो बिमा बिफायानो गिबियावनो आंनिब्ला आंनि बादिब्ला जों खौ राव रायज्लायनायनिफ्राय ओ बा ओ बब बबेहाय गाज्रि बबेहाय मोजां बेफोरखौ जोङो बिमा बिफायानो जिहेथु सोलोंग्रो खायो नालाय बिदिनो माने गिबियावनो बेयावनो आंनि बादिब्ला फअ गथ'खौ फरायसालियाव होयैनि सिगांनो जेरैहाय जोंनि गारां हांखो न' गारां हांखो जेरैहाय इं - इंराजिनि जेरै ए बि सिडि न' ओ आल्फाबेटिक लेटारखौ माने न'आवनो एसे जा हागो जा हायो बेखौ माने सोलोंग्रोनानै लाग्रोनाया मोजां जायो आरोना बि जिहेथु बिमा हानि अनगायै बा बिमा बिफानि अनगायै गथ'फोरा ओ गुबुननि बाथ्राखौ लानानै बारा मोजां मोन ग्रोआ नालाय बिनिखायनो माने ओ अ बिमा बिफाजोंनो फरायनानै बा बिमा बिफाजोंनो थानानै बिसोर बांसिन मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो सोलोंग्रोनाया मोजां आरो जे जेब्लासिम गथ'आ फरायसालियाव मुं थिसन्नाय सम जाया। बेफोरबायदि आरो ना औ बिमा बिफाया बेफोरबायदि माने दायथ'खौ लाग्रोनाया मोजां। आरोना बिदिनो जेब्ला गथ'आ फरायसालियाव मुं थिसन्नो हानाय सम सफैयो। अब्ला गथ'खौ फोरोंगिरि फोरोंगिरि नि बागै बुंलांनोसै आङो एसे फोरों सासे फोरोंगिरिया बै गथ'खौ फोरोंनो थाखाय जोङो गिबियावनो बे गथ'नि एसे माने लोगो जाग्रोनांगोन आरो बिजों समान बैसोनि जाफाग्रोनो नांगोन आरोना अब्लासो बे गथ'आ नोंथांनि सोलोंनायखौ बा नोंथांजों बियो रायज्लायनानै मोजां मोनगोन बा नों नोंथांनि गासैबो माने बाथ्राखौ मानिनानै लानो हा लानो हागोन हागोन आरो ना। बेफोरबायदि आरो गिबियावनो बे फोरोंगिरिया गथ'जों समान जाफानानै बेजों माने रायज्लायनायखौबो नांगौ बादिब्ला बि बिसोरबायदिनो एसे एनै रायज्लायफानो थायोब्ला मोजां जायो आरो आंनि बादिब्ला बिदिनो माने लोगो हिसाबै फोरों फोरोंनो नांगौ आरो गथ'फोराथ' जोंना सावगारि नायनानै मोजां मोनो आरो एसे माने खबाम होनानै सोलोंनायखौ मोजां मोनो नालाय जा सोलोङो बेखौ एसे खबाम होयै होयै सोलोङोब्लाथाय आंनि बादिब्ला मोजां जायो आरोना अब्लाना ओ बिसो बिसोर माने गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोआ मोजांसिन जायो आरो ना जाय खौ जोङो राइम्स होननानैबो बुङो न' जेरै ओ इंराजियाव बेफोरबायदि आरोना बर' बर' बर' रावखौ बर' रावनि ब बद' बिजाबफोरखौबो सोलोंङोब्ला बेफोरबायदि माने खबाम होनानै सोलोङोब्ला मोजां जायो आरो गोसोआव लाखि खिनो हानाय गोहोखौ गोहोआ बारायो बिसोरना बिदिनो लिरनायनि बेलायाव आं बुंनो थांनोसै लिरनायनि बेलायावबो सासे उन्दै गथ'आथ' गाव हारसिङै पेन्सिलखौ बा ओ ओ खलमखौ हमग्रोनो हाया नालाय बेनिखायनो मा खालामनांगोन जोङो गिबियावनो बेखौ आखाइ आखाइ हमग्रोनानै सोलोंग्रोनो नांगोन आरो ना। गाव ओ ओ लिरग्रोनानै होबाय फोरोंगिरिया फोरोंगिरिया लिरग्रोनानै होबाय ओ बिनि उनाव उनाव हाय बेखौ आखाइखौ हमफा हमफा ओ गाव लिरनायहाय लिरनायावहाय सिनजों बोफा बोयै बोयै होफायोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो बिसोरो सानफा एफा फा ओ सोलोंबाय थायोब्लाथाय गोसोआव लालांबाय बेफोरबायदि आरोना नोंथां औ। बिदिनो थ' औ। औ बेबायदियैनो माने सोलोंथाइखौ जोङो गिबि सोलोंथाइखौ होलांनो होलाङोब्ला मोजां जायो आरो ना ओ अब्लाना ओ जोंना गथ'फोरा ओ फरायनाय लिरनायाव एसे माने मोजां जाहोयो बा सहस जाहोयो आरो दडाइरेक्टलि नोङो लिरनानै होखायोब्ला बे गथ'आथ' पेन्सिल बोरैहाय लिरनो हागोन न' नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो माने आखाइजों हमनानै लिरहोयोब्ला एसे माने मोजांसिन जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां। जों औ आं दा गुदि बे गिबि सोलोंथाइनियाव एसे बुंनो सै माने जोङो गिबि सोलोंथाइ होनाय लोगो लोगोनो जोंहा गथ'फोरखौ जोङो खोनासंग्रोनाय। मोनसे जोंहा हुदा दङ' गथ'खौ खोनासंहग्रोनांगौ बेनि उनावसो। फरायनाय फरायनायनि उनावसो लिरनाय जोंहा बे मोनसे स्किल जेनेबा बेखौ बुङो लिसिनिं। इंराजियाव बुङोबा जोङो लेसिनिं आरो रिदिं आरो राइटिं। बे आरो स्केला जोङो गथ' खुदिया सासेखौ खुदिया सासेया मा बुंदों बेखौ। खोनासंग्रोनो हानांगोन बिनि उनावसो बुंनो हानांगोन बिनि उनावसो बियो लिरनाय बे ओ माबाया फैयो आरो लिरहोनाया। औ औ औ बेबायदि आरो जोङो सासे गथ'। खौ जों सोलोंथाइ होनायनि स्किला बेबायदिहाय आरो ओं औ। जोङो दा गोजौ सोलोंथाइयाव लागै थाङोब्ला। जोङो सासे फरायसाखौ गुन गोनां सोलोंथाइ खालामनो थाखाय जोङो माबायदिहाय माने खालामनांगौ होनबा जोंहा बेहाय फरायसालि। फोरोंगिरि आरो बिमा बिफानि जोबोर ओ आरो फरायसानि बे मोनथामबो बिथिंनिफ्राय। जोंहा ओ समान समान जोङो नाजानाया था नांगोन जोङो औ औ जोङो सासे। बिमा बिफायाल' आंनि गथ'खौ मोजां खालामनो होनबा जाया बा फोरोंगिरिया। आं आंनि फरायसाखौ मोजां खालामगोन बे जायाबा फरायसायाबो आं मोजाङै गोसो होना फरायगोन। बेबायदिल' जोंबो जाया आरो। माने मोनथामबो बिथिंनिफ्राय समानै नाजानाय थानांगोन अब्लासो बे सासे गथ'आ बा दाइन गु जि थाखोनि गथ'आ माने गुन गोनां सोलोंथाइ। बा मोजां माबाखौ सोलोंथाइखौ लानो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो। गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ बुंनो थाङोब्ला गो दोनि समावथ' बेबायदि फरायनाय हुदाया बा फरायनाया जोबोर खममोन आवगोलाव जों आंनि आबै आबौमोननि समावहाय माने। जों नुबोनाय बा मिथिबोनाय बायदिबा फरायसालिफोरनि आंखाल मोनबो जानो हागौ। हागौमोन आरो बर' बिजोंजों फरायसालि गैयामोन जों खोनानायाव माने एसामिस मिडियाम बा ओ असमिया बिजोंजोंसो फरायनाय खौ जों खोनाबोनो मोनदों आरो औ बेबायदिनो जोङो। जा लिरो दा देब'नागिरि हांखो बे हांखोखौ बिसोरो लिरनो मोनाखैमोन। फरायनाया बुंनाया बर' रावानो जायो प्रनावनसआ नाथाय लि लिरनायाव बिसोरो इंराजि हांखोजोंसो लिरनांगौमोन आरो थिग बेबायदिनो बिसोरो इंराजियाव गोरोंबा गोख्रोंसिन जानायखौ जोङो आवगोलनि मानसिफोरखौ नुनो मोनदों। दोंमोन आरो।
औ।
बिसोरो जाहाथे इंराजि हांखोजोंसो लिरनानै बर' रावखौ फरायोमोन नालाय। बेबायदिहाय आरो बिसोरो गोबां मेट्रिक पासआनो हाइस्ट जायोमोन बिसोरनिया ओ गोबांसिन जायोमोन। गासैबो माने फरायोब्ला खोब फरायोब्ला बा द' बा स्नि दाइन थाखो। सिमफोरल' फरायोमोन आरो बेबायदि फरायनायावनो बिसोरो साख्रिबो मोननो हानाय खाबुखौ। मोनोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बेबायदि जाला आथिखालाव बेबायदि।
कम्पिटिसन बा बादायलायनाय जुग सफैबाय औ बेफोरबायदि औ।
फसंथान फराय। सालि दं सरकारि फरायसालि दङ' दानि जुगाव गावारि फसंथान फरायसालि। जायखौ बुङो प्राइभेट स्कुल बा प्राइभेट फरायसालि बेयावसो गोबां थिसनसै। जाहोना बेनो जे गावनि गथ'आ ओ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हाथों बे खौ बिथा खालामनानै बा बेखौ नोजोर होनानै गावनि बिमा बि
औ।
गावनि गथ'खौ ओ बेयो प्राइभेट फरायसालि बा ओ गावारि फसंथान फरायसालियाव दोनहरनाय जायो आरो। औ मुं थिसेननायखौ नुनो मोनो आरो ओ। सरखारि फरायसालियाव मानो दोना होनब्ला होनना बुङोब्ला माने जोंनि फरायसालिफोराव जों नुनो मोनो फोरोंगिरिनि आंखाल औ फोरोंनायखौ अबावबा औ मोजां मोना बेबायदि बिनि जाहोनावनो सरकारि फरायसालियाव गथ'फोरखौ दोनहोरिखौ जोङो नुनो मोनो आरो
ओ फोरोंगिरिफोरा फोरोंनायखौ मोजां मोना होननायनि जाहोना बिदि बिदिनो जाहैयो मानो होनबा गंसे फरायसालियाव ओ सासेल' फोरोंगिरि थायोब्ला गासैबो माने ओ जोंनाथ' जोङो दिनै जोंना एल पि सेक्सन न' ओ गाहाय थाखोनि गुदि थाखो फरायसालियावथ' जोंना औ गुदि सोलोंथाइनि ओ ओ फरायसाफोराथ' बा थाखोआ ओ जेरैहाय जोङो थाखोनिफ्राय जोङो बा थाखोसिम लाखि खिनाय जायो नङा होमबासो नोंथां बे क' थाखोनिफ्राय बा थाखोसिम सोलोंनो थांनायाव जोंहा दिनै सासेल' फोरोंगिरिया उसुबिदा जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदि सासेल' फोरोंगिरिया जे बे गासैबो ओम ओ थाखोखौनो सोलोंनो हानाया बो सहस नङा जानो हागौ बेफोरबायदि जाहोननि जाहोनावनो जोंना ओ बै ओ सरखारि ओ फरायसालिफोराव फरायनायाव एसे माने ओ सोलोंथाइ लानाया एसे उसुबिदा जानो जादों आरोना ओ जाहो ओम ओ जोंना दिनै ओ गावारि ओ फसंथान फरायसालिफोराव ओ दोनै ओ एडमिसन लाहैनो गोनां जादों जादोंबा फरायहैनो गोनां जादों बेफोरबायदि जादों आरो औ औ बेफोरबायदि आरो नांगौ बायदि फोरोंगिरिनि आंखालावनो बेफोरबायदि ओ आरो आङो बेखौ बुंनो थाङो नोंथां गेजेर थाखोनि न गेजेर थाखोनि गेजेर थाखो मोनोब्ला थ' जोंना ओ गोबां फरायसाफोरानो जोंना गावबा गाव हांखोखौ सोलोंनो हायो सिनायनानै माने फरायनो हायो न बे फरायनो थांनायाव जोंना हाखाबाय होननानै खायसे जोंना बिमा बिफा न' बिगा फोर जोंना गथ'फोरा रायखांनो हाखाबाय बा फरायनो हाखांबाय हाखाबाय होननानै जोंना खायसे बिगोमाफोरा नायफानो नागिरा बे हारसिंनो फरायदों बुंनायालाय बुङो जेनेबा दे फरायदो फिसा फरायनो सम जाबाय होननानै सम सम जेब्ला सम जायो अब्लानो माने बेखिनि बाथ्राखौ खौ बुङो थेवबो माने बेफोरबायदि बुंनायजोंल जोंनि फरायसाफोरा बा जोंनि गथ'फोरा मोजां सोलोंथाइ लानायाव एसे माने उसुबिदा जायो आरो मानो होन मानो होनबा बिसोरोथ गावसोर रोंखानायखौलथ फरायनानैबो थानो हायो नङा हबा नोंथां एसे माने नायैनाया नायफा नायफा खालामनाया आंनि बादिब्ला मोजां मोजां आरो बिगोमा बिथांमोननिसिम फोरोंगिरिफोराबो सोरबायदि गथ'फोरा बा फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होआ जादों बा सोरबदि गथ'फोरा बा फरायसाफोरा फोरोंनाय बेखौ लाया जादों बा लायोब्लाबो न'फोराव फरायनो हरनायखौ फरायालासेनो फैदों बेफोरखौ खौ जोथोन लानाया एसे माने गा
मोजां आरो दे नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै रायजलायनानै
औ औ दे नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोनथों
उम